औ बारा मोजां खोनाफैयाखै नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों दे
औ दा आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होन्नानै फन हरदोंमोन आरो ना नोंथां नोंथाङा
औ नंगौ औ हागोन दे नोंथां
औ-औ दा जोंहा ओ जोंनि दोरोङारि समनिफ्राय दासिम जोंहा आबादनि बिथिङाव बा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनायावहाय माबायदि जौगाबोखोबा गोदो मारैमोन दा माबायदि सोलिगासिनो दं बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ-औ दा जोंहा आं नोंथांनाव सोंनो सानो जे गोदो गोदायथ' जोंहा आबादनि बिथिङावनो बुंनो थाङोमोनब्ला बा जोंना बेफार फालांगि होननानै बुंनो थाङोबा बांद्राय बिदि बेफार फालांगियाव आखाय होनायखौ नुनो मोना मोन आरोना नोंथाङा जों जे आबादनि बिथिङावबो गाव जानो आन्थाबा न'खराव थोजासे बा बोसोरसेनि थाखाय थोजासेखौल' जों मावनाय खौ नुनो मोनोमोन गोबांखौनो बेनिफ्राय दायो जोंहा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बेवहायथ' सोलोंथाइखौनो बुंनांगोन गोहोम गोग्लैबाय जिहेथु सोलोंथाया अब्ला जोंहा दायो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे सुबुंफोरा जों आबादनि बिथिङावबो गोबांनो आबाद मावनानै ओ रां आरजिनायखौ बा बेखौ थोजासे जानो आन्थाल' नङालासिनो बा बेफार फालांगियाव बाहायनो थाखाय बो मावनायखौ जों नुनो मोनसैना नोंथां
औ नोंगौ
औ दा आं नोंथांनाव सोंनो सानो जे जोंहा आबादारिफोराहाय माबायदिहाय ओ मा मा आबाद मावनानै जोंनि फालांगियावबा हाथाय बाजारावहाय लांनो हानाय बेफोरबायदिबा गावखौ मुलाम्फा खालामनो हानाय। बिथिंङाव जौगादों माने मा मा खामानि मावनानै एसे खोन्थानो हागोन ना औ औ
ओरैनोथ' ओ आगोलनिखौ नायबाथ' जोंङो ओरैबायदि सोलायनायखौ नुदों। आगोलनि समाव जेरैबायदि जोंङो आबाद मावनायखौ जोंङो जेरै नुनो मोनामोन दा सोलोंथाइजों लोगोसे दा जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा जोंहा बे सोलायनायजों लोगोसे जोंहा दा आबाद मावनानै बर'फोरा बेबायदिनो भिन्दियानो जा लेस्रायानो जा थिथा कक्रेलानो जा बा फाइबेंयानो जा जिंखायानो जा बेबायदिनो जोंङो दा सोलिबाय थानाय गासै मैगं थाइगं आलु जोगोनार बायदिसिना जों बेफोरखौ जोंङो माने मावनानै जोंङो माने गोबां बर'फोरा गोबां जौगानो हाबाय आरो गोबां रांफोरबो बुथुमनानै लानो हाबाय जायनि जाउनाव जोंनि बे बर'फोरा माने गोबां दोनि जानायखौ नुनो मोनदों। जेरै आबाद मावनायजों लोगोसेनो बेबायदिनो गोदोनि बिथिङाव खालि गावसोर जानो थाखाय एसे एला नांगौमानिखौ गायनाय जायोमोन। दा दानि जुगाव दा जानायजों लोगोसेबो बेफार आजार बा बेफारफोराव लांनो बा फानहैनो थाखाय जोंङो गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनबाय जाय जाय बिथांमोननियाव हा हु दं बिसोरो बे हाफोरखौबो माने ओरैनो एगारनानै दोना जायनि जाउनाव गोबां जा मैगं गायनो गोनां दैज्लां बोथोराव गायनाय जेरै भिन्दि लेस्रा बेबायदिनो थास' बेबायदिनो गोबां जोंङो गायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो मेसेंङाव बो जोंङो गायनाय बेबायदिनो लाइ लाफा बायदिसिना बेफोरबायदि मैगंफोरखौबो जोंङो गोबां गायबोननायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंङो दा साननानै नायोब्ला ओ गोबां गोद गोदोनिफ्राय माबायदि दा आरो दानि जुगाव माबायदि बेखौ जों सोलायनायखौ खौ बांसिन नुबाय आरो नोंथां दा बुंनो थांङोब्ला दाथ' जोंङो आबाद मावनानैनो गोबां मानसिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां जोंङो रां रुफा आरजिनायखौबो जोंङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंङो सोलोंथाइजों लोगोसेनो बा बे बेफार आजारजों लोगोसेनो जों माने गोबां जौगानायखौ जों बर'फोरखौ दा नुगासिनो आरो नोंथां ओरैनो दा खिजायै माबायदि ओरैनो सोलिनाया माबायदि नोंथांङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? बे दा सोलिफुनाय जोंनि मैगं थाइगं गायनायानो जि बा जोंनि बर'फोरा जौगानायानो जा बेनि बागै नोंथांङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओनसोल खि जायबो जोंनि ओनसोलावहाय बांद्राय बिदिनो उफेरा आबाद जाय गुबुना जेरैहाय मैगं थाइगं बेफोरनि आबाद बांसि द्राय जानायखौ नुनो मोना मानो होनब्ला जोंना एसे हायेन जायगा बा गोथौ जायगा नालाय बे बेखायनो जोंङो थोंजोंङै बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादा जायो। आरोना नोंथां बेनि ओमफ्राय जेरैहाय फाथो आबादफोर बेफोरखौ जों मावनो हायो बेनिफ्राय जोंहा ओ आरोबाव बिदिनो मैगं थाइगंखौबो जोंनि ओनसोलावबो गोबांनो मानसिफोरा ओ सोलोंथाइ लाबाय नालाय बेनिखायनो जोंहा गोबां माने आदबा फैयो आरोना गोदान गोदान आइदिया बा जों जेरैहाय बेफार फालांगियाव ओंखारलाङोब्ला खायसे गुबुन हारिनि बा जौगानाय मा सुबुंफोरखौ बा जौगानाय फालांगिरिफोरखौ लोगो मोनोब्ला जों बिथांमोननिफ्राय ओ बे आइदियाखौ बा आदबखौ मोनथिना लायो नालाय बेखायनो गामि ओनसोलाव फैनानै जोंहा गामिनि सुबुंफोराबो बायदिसिना आदब बाहायनानै जों गो थौ हायावब्लाबो बा बायदिसिना उफेरा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय बा एसे ओ रां रुफा ओ खरसा खालामनानै हाफोरखौ गोजौ खोखांनानै बेयावनो गोबां आबाद मावनानै माने जोंनि ओनसोलावथ' मोननो थाङा नालाय उफेरा बे ओ गासैनिसायबो आवगोलावनो बा खायसे उफेरा मैगं थाइगंफोरखौ दिहुननानै गोबां बेसे नाव फाननो हानाय बेफोरबायदि मुलाम्फा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय औ बानलुनि बानलुनिया आबाद आरो गोबां बेबायदिनो बायदिसिना
औ हेल' नोंथां नोंथांनि रावखौ खोनाफैयाखै नोंथां
खोनादोना नोंथां आं खोनाफैयाखै नोंथां नोंथांनि रावखौ
औ
हेलौ
हेलौ हेलौ अ खोनाफैयाखै नोंथां हा दासो एसे खोनादोमोन अ औ खोनाफिनबाय दे औ खोनाफिनबाय दे
औ जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो माने ओ गुबुन ओ जौगानाय फालांगिरिफोरनि फ्राय आदब खायदाखौ लानानैहाय सुबुंफोरा माने जायखौ जोङो सिगांग्रो बाहायनाय होननानै बुङो रांफोरखौ एसे बाहायग्रोनानै बिदिनो गाहाय हा फोरखौ खोखांनानै जोङो बेनिफ्राय बोसोरि बोसोरि औ एदभान्सलि आबाद दिहुननानै जोङो फाननानै रां आरजिनायखौ नुयो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय आबादा थांबाय फार्मिं खालामनाय होननानै बुं
औ हेलौ
नंगौ खोनाबायना
औ खोनाफिनबाय दे औ
ओ माने फार्मिंनि ओ आयदायावबो जोंहा गोबांनो लाइमोनफोरानो दानिया मुखुब जानानै थायो आरोना जैरैहाय जायफोराहाय आबाद मावनानै मो जां मोना बिसोरो फार्मिङावहाय गोसो होयो मानो होनब्ला जोंहा
औ
दिनैनि मुगायाव फार्मिंनि बेलायावबो गोबांनो ओ बेफोरबायदि खायसे ट्रेनिंफोर होफैनायखौ नुनो मोनो नालाय अमानि अमा फिसिनायनि ट्रेनिं बोरमा फिसि नायनि ट्रेनिं बिदिफोरावहाय फ्रियावनो ट्रेनिं लानानैहाय गोबां लाइमोनफोरा गावनि नखरावनो इसेल' हाफोराव अमानि बा बोरमानि बेफोरबायदि फार्मिं खालामनानै बा दाउनि ओ जोंनि न'वाव फिसिनाय दाउ बा बयलार दाउ बायदिसिनानि जों फार्मिं खालामनानै जौगानाय बा गावखौ सोलोंथाइजों लोगोसे बा ओ बे जोंनि बैसो थांथ'यै समावनो गोबांनो रां आरजिनानै ओ‌ माने गावखौ फाइनन्सियेलि इन्डपेडेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। बिनो आरोना बेबायदिनो जोंहा गोबां जौगासारलांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनब्ला जोङो गोदोनि समाव सानोमोन जे एसे फरायब्लाथाय खालि सोरखारजों गनायजानाय साख्रि मावनांगौ बिदि सानोमोन नाथाय दानि सुबुंफ बिदि नंला। ओ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जायफोराहाय इउनिभारसिटि कलेजफोराव फरायो बिथांमोना बेफोरबायदि फार्मिंफोरखौ न'खराव खालामनानै गावखौनो इन्दिपेन्डेन्ट खालामो आरो ना फाइनेन्सियेलि। बिब्दि खामानि मावनायखौबो जों नुबोगासिनो दङ।
औ
दा नोंथामोननि ओनसोलावबो बेबायदि सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि न' खरावनो बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै गावखौ राङारि ओ राङारि खान्थियाव उदां खालामनानै लायोना लाया बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां।
औ नंगौ जोंनिथिंबो बेबायदि सोलेर फुनायफोराथ' दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिखिबो बेबायदि जानानै दङ ओ लाइमोन सेंग्राफोरा दानि जुगाव सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावहायबाबो जेनेबा गावसोरनि माबा मोनसे नांगौखौ लुबैनो बा माबा मोनसे सुफुंनो थाखाय बेबायदिनो माने बेबायदि दाउ अमा बा बोरमा बेफोरबायदि जोङो मावनायखौ जों नुबोदों। आरो जोङो दाबो नुबाय दं आरो जोंनि गामियावबो बेबायदि मावनाय जोंनिखि गोबां लाइमोनफोर दङ जायनि जाउनाव बिसोरबो गावसिनि आथिङाव गसंनो हानाय केपासिटिया फैबाय बेनिखायनो दा आङो बेफोरबायदिखौ नुनानै आं माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनो ब्ला जोंनिखि जायबो बेबायदि लाइमोनफोराबो बेबायदि एसेबां साननो हानाय जाबाय आरो एसेबां रोंगौथि गोनां जाबाय आरो मा मा खालामबा माबायदि बिथिङाव मा खालामबा मोजां जागोन बेखौबो माने बिसोरो रोंजोब्बाय गासै आयदा खायदा बेखौबो रोंजोब्बाय आरो बिनि उनावहाय जा दा सोलिफुबाय थानाय गोदान गोदान लाइमोनफोर बिसोरखौबो माबायदि थाङोब्ला माबायदि गावनि आइथिङाव गसंनो हागोन बेखौबो माने मोजाङैनो फोरोंना होयो बिनि थाखायनो आङो बे दा जोंनि मावबाय थानाय लाइमोनफोर बिथांमोनखौबो आङो बिराद मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो गासिखौबो माने समान
लामाजों माने दैदेनलांजानो बयखौबो लुबैयो जायनि जाउनाव बिसोरो
औ